औ खोनाबाय दे।
माने आङो ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां रंजाथाइ फोरबो बिनि सोमोन्दै माने सावरायनो थाखाय नोंनाव हरनाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्रायो जों बेहाय बांसिन सिगां समाव माबायदि ओ खालामबोदोंमोन बेखौ जों बांसिनै रायलायनाय जागोन आरो आथिखालनि एसे एनै मा बेखौ रायलायनाय जागोन आरोना ओ दा जोङो गिबियाव हाल जुरिजेननाय बेखौ लाजेनसै माने हाल जुरिजेननाय बेबो मोनसे माने आबादजों सोमोन्दो रंजाथाइ फोरबो आरो ना। ओ जों माने आबाद मावनो थाखाय सिगाङावहाय हालेवजेननाय बेखौनो जों हाल जुरिजेननाय होननानै बुङोमोन आरोना ओमफ्राय बे फोरबोखौ ओ सनिबार आरो मंगलबाराव बांसिनहाय लानाय जायोमोन आरो। माने बै समावहाय बिदि फोथायोमोन आरो बे बारायाव माने हालौजेेनोब्ला साबसिन जायो होननानै फोथायनानै लायोमोन आरो बै समावहाय ओमफ्रायो बे बे खामानिखौ न'खरनिनो माने गाहाया बेखौ हालौजेननाय खामानिखौ मावजेनोमोन आरो बै समाव जेब्ला बियो मा होनो मोसौ मानैखौ लानानै ओ नांगोल जुंगाल लानानै आबाद फारसेथिं होलांनाय समाव बियो नांगोल आरो जुंगालखौ माने लावथिजों थे थे बुनानै लाङोमोन आरो ओमफ्रायो जेब्ला बै जायगायाव मोनहैयो अब्लाहाय मोलखौ एसे जुरिजेननानै माने एसे हालौजेननानै आरोना बे बेनि उनावहाय बे जायगायाव बैसोमुथि बिखायाव माने हान्थु खेरायनानै आरज गाबोमोन आरो। जेनेबा जुरि जेननाय जाहैबाय नालाय बेबायदि औ बेबायदि हालौ जेननायखौ माने ओ हाल जुरि जेननाय होननानै
हाल जुरिजेननाय होननानै बुंनाय जायो आरो
बेबायदि खालामोमोन आरो बोट दा जोंनि जायगायाव बांद्राय बेबायदि नेमखौ नुनो मोनला आरोना दा नोंसिनि जायगाथिंबो जेनेबा बेफोर नेमा दंना गैला?
जोंनि जायगायावबो बेफोरबादि नेमखौ नुनो मोननाया मोनला होनबाबो ओ माने गावबा गाव ओ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां बादि गावबा गाव खान्थि बादि फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। बांसिनै नुनो मोना खौनो होनजायो।
औ सिगां समाव आरो बांसिन नेमजों माने सोलिबोयोमोन आरो गोदोनिया।
औ बांसिन
ओमफ्राय दानिया आरो बारा फोथायलिया औ
समजों गासिबो सोलायलांजोबोथ'।
औ औ। आरो जोङो मा होनो बै समाव गसा लाजेन्नाय
गसा लाजेननाय औ ग'सा लाजेननाय।
औ ग'सा लाजेननाय बेखौबो मोनसे माने आबादजों सोमो सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबो होननानै लानाय जायोमोन आरो बे ग'सा लाजेननायखौबो ओ जेब्ला आब बाद मावनाय समावहाय माइ गायजेननायखौनो माने ग'सा ला
ग'सा लाजेननाय। जेनबा नोंसिनि बे बे ग'सा लाजेननाय हाबाफारिखौ बे ग'सा लाजेननाय हाबाफारिखौ मा बायदि माबायदि नेम खान्थियै फालिग्रोनाय जायो एसे फोरमायना होनायसाय।
औ जोंनिखिजायथ' आं मिथिनाय मथे ओरैजाय आरोना जेब्ला ओ ग'साखौ माने लाजेननाय माने जेब्ला बै माइ गायजेनगोन ना ओ जेनेबा जायहा माइ जायनि न'खराव माइ गायजेनगोन बै न'खरनि सासे माने न'नि गाहायानो आरोना गाहाय हिनजाव मानसिया आरो जेनेबा बेहाय माने दुब्लि ओरै सानजा सा ख'नायाव माने मोजाङहै जेनेबा बेखौ साफा खालामनानै ओमाय न'निफ्रायनो लांखानाय जेनेबा लाइजौ लाइ आरो गय जरा फाथै जरा बेफोरखौ माने खुलु लानानै खुलुम जेनोमोन आरोना ओमफ्राय जेनेब बा आथिखालाव दा उम प्रसाद हानानैबो जेनेबा फिथाइ सामथाय नि प्रसाद बो धुना सावनानैबो होनाय जायो आरो बिनि उनाव बेखौ खुलुमखांनायनि उनावहाय बे बिगोमायानो हिनजाव गाहाय बिगोमायानो माने माइखौ गसा लाजेननानै माने ग-गायजेनसिगोन आरोना बेबायदि ओमफ्राय जेब्ला बै बिगोमाया माइ गायजेनायावहाय मोजां जायोबाथाय माने माइ आबादा मोजां जालाङो होननानै फोथायोमोन आरो बै समाव
बे सिगां गोदोनि सम माव आरोना दाबो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि गसा लाजेननाय हाबाफारिखौ नु नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोनाय बे नेम खान्थिखौ ओ गाराखै आरो नुनो मोनो दाबो जोंनि ओनसोलावबो आबाद फोथाराव हिनजाव मानसिया बेफोरबायदिनो थांग्रोनानै माने आबादथिलियाव माने गायग्रो माने बिगोमा न'निहो-न'नि मानसिया गायग्रोबासो गुबुन मानसिखौ गायग्रोनो गायनो होयो आरो बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जोंनि ओनसोलाव दाबो नुनो मोनो आङो नुनो मोनो फ्राय नुनोआनो मोनो
औ आरो सिगाङावहाय माने बे माइ गायनाय समाव माने बां बांसिन सावरि जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो सिगां समाव बांसिन माने हेफाजाब होलाय लायो सावरि जालाय लायो बेबायदिमोन आरोना आथिखालाव बांद्राय सावरि जानायखौथ' नुनो मोनला खिन्थु हाजिरा बे बेफोरबायदि गायो आरोना आरो फाला बदल बेफोरो जायो आरो आथिखालाव दा खिन्थु सिगां समाव गामि दरसेयैनो सावरि जालायनाय ओ बेबायदि जायोमोन आरोना
बै समनिखौ बिराद गोसोखांहरोबा जेनेबा जोंबो उन्दै समाव बेफोरखौ मोनबोदों ओ बिराद गाजा गोमजा ज' ज ज' माने गोसोखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो मानि दुब्लि बारियाव थाङोबा बयबो गामिनि बयबो ओम माने बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासिबो ज' ज' गायनाय फुनायजों लोगोसे गोबां खोथा बे माने रायलायलायनाय गोबां खोथा सावरायलायनाय एदावलायनाय बेफोरोफोरखौ गोसोखांबा गोसोफोरखौ जोबोद रंजाखांनाय मोनो आरोना दाथ' अ बेफोरबादि सावरि जालायनायखौ नुनो मोनाथ' जोंनि ओनसोलावबो हाजिरा खामला लानानै बांसिन आबाद थिखांनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ सावरि बेफोरबायदिखौ नुयो नुनो थाङाथ' थाङा आजिखालि बे नांगोल जुंगालजों हालेवनायखौबो माने बुहुत खम नुनो मोनसै माने दानि सोलिबुनाय जेरै आगजु जेरै ट्रेक्टर आरिजों हाल एवनानै बांसिन आबाद आबादखौ थिखांनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ आरो आजिखा-आजि आथिखालनि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लायाथ' बांद्राय माइ गायला आरोना दुब्लियाव बारा थांबांलिया बेखौबो जों नुनो मोनो
बेबो मोनसे सिगांहाय ओ बांसिन न'खरानो गोबां न'खरानो माने आबादजों ओ आबाद मावनानै सोलिबोनाय जाहैबाय नालाय सिगां समावथ' बहु गोबां मानसियानो आबाद मावनानैसो जाखायोमोन ना ओ सिगांनि आरो दानि बुहुद फाराग दं आरो बांसिन मानसियानो सिगाङाव आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों गोबां न'खरानो ओ सोलिबोदों आरो दानि जुगाव बेफोरबायदि बांसिन मावो मावब्लाबो बांसिन उम सावरि बादालि जानाय नाय ओ ज' ज' हेफाजाब होलायनाय बेफोरखौ खम नुनो मोनसै माने बांसिन फैसाजों सोलिनायखौ बांसिन नुनो मोनसै हाजिरा खामलाजों
बेनि अनगायैबो जों माने हालजां ख्रा बेखौबो जों सावरायनो हायो। हाल जांख्रायाथ' माने बैसो समावहाय दंथारोमोन आरोना बै समाव बेखौ माने खालामथारोमोन हाल जांख्राखौ आगोलनि मानसिफोराहाय दानि मानसिफ्राथ' बारा खालाम लिया थेवबाबो सि-सिगां समाव माने खालामोमोन आरो बेयो मा ओनो जेब्ला ओ हालेवनाय बा माइ गायनाय बेफोर बायदिया जोबनोसै जेनोबा बै दिनखालि जोबगोन अब्लाहाय माने बे हाल जांख्राखौ खालामनाय जायोमोन आरो ना सिगां समावहाय बेहाय माने गामिनि ओ माखासे मानसिफोराबो सावरि जाफैयोमोन नालाय बेहाय बिसोरो माने बै जायगायावनो बिदिनो गोदोथ' बांसिन जौ लों जौ बाहायोमोन नङा होमबा बर'फोरा जौ लोंनानै बेदर फिसा जानानै बैहायनो माने रंजायोमोन आरो दुब्लि बारियावनो सिगां समावहाय ओमफ्रायो बे रंजानायावहाय बिसोरो माने एदावलायो मेथाइ खनलायो बिदिनो रंजायो आरो हाब्रु फुनलाय लायो बेबायदिमोन आरो। आरो सिगां समावहायथ' बयनिबो न'खराव दाहोना रुवाथि बेबायदि नुनो मोनखायोमोन सिगां समावहाय
नुनो मोनोमोन
आरो बे दाहोना रुवाथिफ्रा बांसिन एदाव लायोमोन आरो ना
उम दाबो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेफोर बायदि ओ हालजांख्राखौ नुनो मोननाया मोनो होमबाबो बेफोरबायदि इसेबां सिगांनि बायदि गाजा गोमजा एसेबां एदावलायनाय जंखायलायनाय सिगांनिजों इसेबाबो ओ रुजुजाथावै जासिनबाय आरो मानो होनोबा गोबां मानसियानो माने ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय सावरि बादालि जालायनाय बेफोर खम जालायनायजों लोगोसे बयबो हाजिरा खामला लानानै ओ माइ गा-गायनाय आबाद मावो नालाय बेहाय ओ माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौथ' बांसिन नुनो मोनलियानो बेफोरबायदि ओ हाबाफारियाव बांसिन बोराय ओ बुरै मानि न'खरनि गाहाय गार्जेनखौ बेफोर बा जालायनायखौ नुनो मोनसै। आरो जोंनि ओनसोलाव होनबाबो ओ खामो ओ गामिनि बिबायदिनो ज' जालायनानै ओ माने हाल जांख्राखौ सिगाङाव सोलिबोबोनाय ओ नेमखान्थि बादि फालिनांथारगौ ओ इफोरबायदि नेमखान्थिखौ ओ माने ओ सानलायनानै ओ एसेबाबो नियमखौ खालामनाय नुयो आरो दाबो जोंनि ओनसोलाव।
औ आरो सिगां समाव मोनसे माइनाव बरायनाय बेबो दंथारोमोन आरोना माइनाव बर बेबो दाबो बेखौ दाबो माइनाव बरायनाय खौ औ बेबो मोनसे माने आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबोमोन औ माने आबादों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो होननानै लानो हायो जों बेख खौबो
औ औ।
दा बिदिबा सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे बिदिब्ला दे। दोन्थ'सै दे।